हेल खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों दे बुं
नोंथांनिसिम गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय
औ नोंथांनिसिमबो बावहरनाय जाबाय
नोंथाङा दासान्दि मा खालामनानै दङ
आं दासान्दि ओरैनो दंथयो नोंथां
औ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आं नोंथांनिसिम जोंनि बर समाजाव आइजोफोरा माबाजि दउ अमाल लाना न ओ नखर नख'र सामलायोबा सोलिबोदों बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
ब हागोन
औ
जोंनि बर समाजाव बर आइजोफोरा आगदनि ओंखायनो दाउ अमा बोरमा मोसौ बायदि जिब जुनारफोर फिसिनानै नखरखौ सामलायबो दों गोदोनिफ्रायनो। आरो आरो दाबो बिदिनो दाउ अमा फिनानै नखराव सामलायलांबाय जानायखौ जोङो नुनो मोनो
औ नंगौ
जायो जोङो ओ जोंनि बर' गामिफोराव नखर नखर बयहा बयनिबो न नख'राव ओ मोसौ औ मोसौ दाउ अमा बोरमा आरिफोर थानायखौ
नंगौ
ओ जोङो बिदिनो ओ मोसौफोरखौहाय जोंनि आइजोफोराल नङा हौवा माहारिफोर फोराबो मोसौ बोरमा होस्लायनाय ओ‌ नायनाय फिसिनायाव जोबोर आरो ओ बर' आइजोफोराबोथ' दाउ अमा फिनायाव जोबोद आखा-फाखा आरो गोसो गुदुं ओ बिसोरो गावसोरनि बेसेन गोसा समफोरखौ ओरैनो बारहोआलासिनो ओरैनो ब सम थांहोया लासिनो दाउ अमा फिसिनानै नायनानै
औ
खौ बारहरो आरो नखरखौ मोजाङै ओ सामलायलाङो आरो।
औ नंगौ ओ जोंहा दाउ अमा फिसिनानै गोबां मुलाम्फा मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ
बिदिनो जोंहा मा मा मा मा ओ बांसिन मुलाम्फा जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ
जुनार लायै जुनार जोङो ओ गोबां ओ खम आरो बुरजा बिबांनि रां खामायनो हायो। ओ जेरै जों। मोसौफोरखौ लायोब्ला गोबां बिबांनि जों रां खामायनो हायो ओ मोसौफोरखौ जोङो गुबैयै जों ओ गोबाव समहालागै। जोङो फिसिनो गोनां जायो। बेनि उनावसो जोङो मासे मासे फिसाफोर मोननो हायो
औ।
थवा मोसौखौ फिसिनानै जों रांल खामायनो हाया। बियो जोंखौ आबाद मावनायाव म मदद होयो ओ मोसौ हालुवाफोरजों जोङो हालेवनानै आबाद मावनायाव जोङो मदद मोननो हायो।
औ नोंगौ
मोसौ गायाबो जोंनो गाइखेर होयो।
औ
मोसौ बे मोसौ गायनिफ्राय गाइखेर मोननानै जोङो बे गाइखेरखौबो फाननानै रां खामायनो हायो। आरो जोङो मोसौ द‌ ओ फानोब्लाथाय ओ गोबां रां मोननो हायो। आरो ओ फारसेथिं जों दाउ ओ अमाफोर फिसियोब्लाबो। रां खामायनो हायो। ओ अमाफोरावबो जोङो गोबां बिबांनि रां। खामायनो हायो ओ जे जों अमा औ
दान ओम दान। स्नि बा दाइनसो औ दान्स। सिनिबा दाइनसो जोङो ओ फियो। बेनि उनाव जोङो ओ जि एबा जिनै जिथाम रोजासिमहालागै जोङो ओ रां खामायनो हायो अमा माथ यावनो ओ आरो जोङो ओ दाउफोर फिसियोब्लाबो दाउ फिसिनायावथ जोंहा एसेबां ओ खरसा जाया। मानो होनोब्ला दाउखौ जोङो ननि जोंनि जाखोन्दा खाम खालायफोरखौनो जोङो होनाय जायो आरो ओ माइ माइरं फोर इसे इसे होनानैसो जोङो दाउखौ फिसियो। जोंहा दाउ फि नायाव एसेबां खरसा जाया थेवब्लाबो जोङो। दाउखौ जोङो ओ नानै जोङो रां खामायनो हायो दाउनि फ्रायबो आरो दाउदै आरिफोर मोनोब्ला जों बेफोरखौबो ओ जानानै जोङो देहाखौ गोजोन मोनो बिदिनो जोङो। दाउ अमा बोरमा। आरि जिब जुनारफोर फिसिनानै ओ गोबां रां खामायनो हायो आरो न'खरखौ जों मोजाङैनो सालायलांनो हायो।
नोंथांमोननिथिंजायबो बेफोरबादिनो ओ दाउ अमा फिसिनानै सोलिलांनो हानाय ओ बर' आइजोफोरखौ नुनो मोनोना?
औ ओ बिदिनो जोंहा दाउ अमा फिसिनानैथ जोबोद रां आरजिनो हायो जों गासिबो बिदिनो आथिखाल मुगायाव जोंहा हौवा माहारिफोराबो बिदिनो ओ जेरै अमानि फार्म खुलियो मोसौनि फार्म खुलियो दाउनि फाराम खुलियो बोरमानि फाराम खुलियो आरो बिदिनो अमानि फारामबाथाय जोबोर मुलाम फा जायो जेरै अमा मासेयावनोथ ओ जिनै जिथाम रोजाखौ मोनखायो बिदिनो जिथा नैजिथा बिदि अमा फिसियोब्लााथ जोंहा गोब फा मोननो हायो बिदिनो फिनानै गुबुन गुब बुन जायगायाव फानहरो बा साप्लाइ हरो आरो आरो अमा होननानै बुङोबा थ जों बे अमा बेदरखौ गासैबो खौनो जानाय बायदि जानायखौनो नुखायो। बिदिनो ओ गुवाहाटी टाउन सहरावबो जोंहा ओ खौ फाननाय जा जायो बा एवनानै संनानै फान्नाय जायो बिदिनो गोबां रां आरजिनो हा हायो आरो जोंहा मोसौ फिसियोब्ला मोसौनिफ्राय गाइखेरबो मोनो आरो गायखेरनिफ्रायथ जोंहा गोबां जाग्रा मुवा बेसाद बानायनो हायो जेरै पनिर गाइखेर दाखा बेफोरखौ बानायनो हायो। ओ जोंहा बिदिनो दाउ अमा फिसिनानैनो जोंहा न'खर खौबो सालायलांनो हायो नङा होमबा नोंथां इस बांद्राय लानो हाया हायाब्लाबो जोंनि न'खराव मासे मानै बा माथामहालागै जोंहा जुनारफोर फिसिनो हायो जेरै गंसे दाउ दाउबो फिस खायो आरो मो फिसिनो हायो अमा फिसिनो हायो आरो बोरमाबो फिसिनो हायो बर समाजाव जोंहा गोबां नखरावथ अमा अमाखौ फिसिखायो नङा होमबा नोंथां? अमाखौ फिनाय नि जाहोना जाहैबाय जोंहा बर आइजोफोरा जुमाय सावो ओ जौ सावो बेनि अफ्रि बा बेनि सावखान्दा अफ्रिजों अफ्रिखौनो अमानो आद आदार हिसाबै होनाय जायो आरो बेनिखायनो जोंहा ब बर' समाजाव आइजोफोरा अमा फिसिनायखौ एसे गोरलै बायदि मोननानै जोंहा गासैबो आइजोफोरानो अमाखौ फिसियो आरो। ओ मोसौ मोसौ बोरमाखौबो फिसियो फिसिनाय नुनो मोनो। बिदिनो जोंनि समाजाव दाउ अमा फिसिनायाबो मोनसे गोनांथार हिसाबै सानना लाजायो आरो
औ
नोंथांनिसिम फंनैसो सोंनाय जोंहा अमा बेदरखौ बेसेबां-बेसेबां बेसेनाव फाननाय जायो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा
औ बेथ जायगा जायगा लायै-जायगा अमा बेदरा अमा बेदरनि बेसेना ओ खम बुरजा जायो, आरो बेयो सम लायै समबो ओ खम बुरजा जायो। बबेबा समाव बियो
गोबां बुरजाबो जायो आरो बबेबा समाव बि खमायलाङोबो ओ दायोथ' जोङो उम सरासनस्रायै जों
से केजियाव अ जोंङो बांसिन थामजौ बा थामजौ बाजि बेफोरबादि राङाव अ फानबाय थानायखौ जोङो हा हाथाइ बाजारफोराव जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ ओ नोंथाङा अमा बेदर जानानै मा बायदि मोनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ अमा बेदर जानानैथ जोबोद मोजां मोजां मोनो बेथ' बर'नि ओ बरफोरजों बयजोंबो मोजां मोनजानाय ओ मोनसे ओंख्रि जोङो अमा बेदरफोरखौ गोबां गोबां ओंख्रिफोरजोंबो गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोरजोंबो संनानै जायो औ जोबोर गोथाव मोनो बेखौ जानानै बर'फोरा
अ जोंनि अनगायैबो गुबुन हारिफोरा जायो नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ जोङो खोनानो मोननाय बायदिब्ला गोदोथ' जोंखौ ओ गुबुन हारिनि सुबुंफोरा अमा बेदर जाग्रा होनानै मुगैयोमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों ना-नाथाय ओ आ आथिखालाव जोङो ओ गुबुन हारि खौबो बे अमा बेदरफोरखौ बोजबनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनदों गासिबो जानानै मोजां मोनो होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो।
औ औ
औ
जोंथ गासैबो अमा बेदर, दाउ बेदर बोरमा बेदर बेफोरखौ जाखायोआनो। आरो मैसो बेदरखौबो जायो होननानै जों मिथियो। नोंथाङा बैसो बेदरखौ मोनजा फेरदों नामा?
औ आंथ बेखौ मोनजाफेराखै
औ
नोंथाङा मोनजाफेरबाय नामा?
औ आं एसे उन्दैयाव मोनजादोंमोन। ए मैसो बेदरा एसे बोरमा बेदरा जेरै गाइखेर गाइखेर मोनामो बिदिनो मोनामो अब्लाबो बेदरा जानो थाखाय जोबोर गोथाव आरो बे बेदरखौबो जानानै मोजां मोनो आरो देहाखौ।
औ
ओ जोंहा समा जाबाय नङा होमबा नोंथां? ओ थाङा आंनि सोंनायफोरखौ मोजाङै फिननाय होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। दे बिदिब्ला दोनथनोसै।